हेलौ औ औ खोनादों।
खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय
मा खालामदो?
दङ ओरैनो जिरायनानै नों नोंथाङा लाय?
आंबो ओरैनो जिराया दं ओंखाम जाबाय नामा?
ओंखामथ' जाथ'आाखै माने मोननानै दङ जाथ'आाखै गरमखाय माने ओंखाम उखैनाय मोनाखै बारा। दसे थानना जानोसै नोंथाङा जाबाय नामा?
आंथ' जाबायमोन औ जाबायमोन। अमामोन अमा दु बायनानै जाबाय।
गोथावआनो माथो।
औ होनबा जों दा। मा होनो सोलोंथाइनि सायावनो सावरायनोसै नामा एसे।
हागोन। सावराय जागोन
औ औ ओमबा। आं मोनसे सोंथि सोंसै आरोना।
औ औ देलाय
गोदोनि सोलोंथाइजो दानि सोलोंथाइजो मा मा फारागथि ओंखारदो बेखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ बांसिनखौ हायाब्लाबो एसेखौ जाखिनि आंनि गोसोआव मोनदांथि दं माने बेखौ एसे। मिग म द मिसे आङो उम गोदोथ' गोदो गोदायथ' माने मुगा होनोब्ला जों मुगायाथ' जोंना मोनथाम जाबाय दायो। गोजाम मुगा गेजेर मुगा मुगा आरो गोदान मुगा दानिया मा गोदान मुगा गोजाम मुगा आरो गेजेर मुगायाथ' थांबायनोसै। थ' गोदो गोदाय माने गोजां मुगायाव मानसिफोरा बेफोरबायदिनो हाग्रा बंगायाव थानानै बेफोरबायदिनो माने गावनि उदैनि उखैनायखौ सुख'नो थाखाय जास्ट बि माने हाग्रायाव मुहुर खालामनाय। जानोल' रोंगौमोन बिनि उनाव उनाव लासै लासैनो गेजेर मुगायाव थ' बिसोरो ओ बिदिनो सानखां सानखां माने मोनबाय जे अन्थाइजों अन्थाइ बुजाबोब्लालायनो अर जोङो थ' बिदिनो माने बियो। मोनसे सोलोंथाइ माबायाव बाहागोआव गोग्लैयो आरो जेरै जोङो अरखौहाय माबोरै फोजोङो थ' बिनिफ्राय बिसोरो माने मोनफा मोनफा माने बेफोरबायदि मोनसे मोनसे दिहुननानै बिसोरो दा माने एसे गावखौनो आपग्रेड खालामनो हादों आरो दा हना ला गोदान मुगायाव गोदान मुगायावथ' आथिखालाव गोबां माने जे नोङो मानसिनो मा नांगौ माने गासैखौबो माने दा मोननो हानाय जाबाय बेखौ बांसिन माने सुबुं माहारियानो दिहुनदों बेबो माखासे सानखांथि आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों औ सिगांथ' जोङो खालि हाग्रा बंग्रा थानानै माने मैहुर खालामनानैल' जानो रोंगौमोन थ' बिदिनो गेजेर मुगायाव जोङो माने मैहुर खालामनायाबो मोनसे खम जालांबाय बिनि उनाव जों गावबा गावनो माने ओ बिदिनो आबाद मावनानै जानो जों रोंबोबाय थह बिनि उनाव जोङो माखासे गावखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय माखासे जोङो बिजाबफोर फरायनानै जों गोबां सोलोंथाइ लानानै जोङो बिदिनो गारि मथर ओ बिदिनो सोरबाहा दे हा गाज्रि जादों बा देहा बेरामफोर जादोंबा बेफोरखौ फाहामथाय लानो थाखाय जों माने सोलोंथाइखौ माने बिजाबनिख्रुइ जों मोनबोबाय आरो बेनो आरो गोदो आरो दानि फारागखौ आं बेखौनो नुनो मोनो आरो थ' नोंथाङाबो ओ एसे बे मोननैनि फारागनि गेजेराव एसे माने फोरमायनो हागोन नामा
दा जों बिराद फारागखौनो नुनो मोनो नङा होमबा गोदोनिजों दानिजों आरो गोदोनियाथ' मा होनगोन जेनेबा बुंदोंना नोङो जेरै फोरमायदों बिदिनो जेनेबा आरोबाव बिसोरो जोबोद खस्थ' खालामनानै जायोमोन आरोबाव सोलोंथाइया इमान माने जौगानायबो नङामोन नङा होमबा ओ आबाद मावनानै जानाय बे फोर बेफोरबादिनो थांनानै थायोमोन आरोना दानि जु गावथ' जोबोद माने सुबिदा ओंखारबाय आरो ओमफ्राय आरोबाव मा होनगोन जोंना बे सोलोंथाइ जाजेननायाबो जों मा होनगोन ओ जिगुजौ द'जिथाम ना मामोनथाय बिदियावसो मोनसे माबा बर'नि सोलोंथाइनिया प्राइ प्राइमारि स्कुल ओ फरायसालि बिदि गायसन जाजेेनदोंमोन आरोना बिनिफ्रायसो एसे माने जौगाबोदों आरोबाव सोलोंथाइखौबो जों बे गोदोनिखौ बुंनो थाङोबा जों दा आइ बाबानिफ्राय बिराद जोबोद खोनायोना जेनेबा ओ जोबोद खस्थ'यै फरायसालियाव थांनाय सोर सोरबा दै बारना थांनाय सोरबा सोरबा आथिं गोजायै थांनाय औ जों जोबोद खोनायो। दाथ' जोबोद सुबिदा ओंखारबोबाय नङा होमबा? बेफोर सुबिदायाबो जाहैबाय बै जेनेबा जौगाजेननाय एसे जाय सोलोंथाइ जे लाग्रोदोंमोन बिसोरो जुदि खस्थ' खालामोमोनबा आरो माने बर' राव खौ जौगाहोनो सानामोनब्ला दाथ' जोङो बिदि मोननायबो नङामोन नङा होमबा? दा जेरै जौगादों बिदि जौगानो जौगानायबो नङामोन नङा होमबा?
औ औ औ
औ औ दाथ' आं बेखौनो होननो सानो आरोना।
ओं ओं थ' नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो सैथो। ओ नोंथांनिफ्रायबो मा माखासे बाथ्रा जखौ आं मिथियामोन बेखौ आं एसेबाबो मिथिनानै मोनबाय थह नोंथांसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय थ' आरो ओरैनो जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाइया जोंनि थाखाय दानि जुग आव बहुत इम्पर्टेन्ट होननानै जों साननानै लानांगोन आरो मानो होनोब्ला जायहा सोलोंथाइ गैया जायहा सोलोंथाइ गैया ओ दानि मुगायाव दानि जुगाव द बिहा माने ओ बेफोरबायदि होनजासिगोन आरो आथिं थाबाबो आथिं गैयै बायदि आखाइ थाबाबो आखाइ गैयि बायदि मेगन थाबाबो मेगन गोयै बायदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंजायो आरो मानोबा ओ जायहा सोलोंथाइ दं बेहासो माने गोजौ गोजौ फारसे दावखोलांनायाव माने जांख्लाखौ मोननो हायो आरो। जायहा सोलोंथाइ गैया। बेहा माने आं दानिसोसो बुंलांबाय। बेहा आथिं बायना थागोन थ' इफोरबायदि बाद थ्रा दो
औ औ मानोना सोलोंथाइखौ मा होननांगोन मा होनगोन मोनसे बन्द दर्जानि साबि होननानै बुंनानै लानो हागोन आरोना जोङो
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
मानो ना सोलों थाइयानो जोंनि लामाखौ खेवनानै होगोन नङा होमबा जेनेबा जों दा माबा मोनसे मावनो सान्दोंबाबो सोलोंथाइयासो जोंखौ मदद खालामगोन नङा होमबा? सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोंबो जोंबो मोनसे मोनसे खामानि मावहैनो हागोन गेदेर मानसि जाहैनो हा गोन नङा होनबा ओ बेनिखायनो बेनिखायनो सोलोंथाइआ जोबोद गोनांथि आरोना जोंनि
उम उम
मानोना गोदोनि मानसिफोराबो औ औ गोदोनि मान मानसिफोराबो जाय जाय माने सोलोंथाइखौ माने इम्परटेन्ट होनानै लादों बिसोरसो बिसोरसो मोनसे मोनसे गिदिर गिदिर जाबोनो हादोंना आरो जायहा खस्थ खालामाखै बिहा माने दा जाबादि माने गिदिर मानसि जादों बेबादि जानो हायाखै ना
औ
औ
नोंगौ थारैनो नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो थ नोंथाङाबो दानिसो बुंलांबाय सोलोंथाइजों जोङो ओ बिदिनो माने गिदिर गिदिर माने खामानिखौ जों मावनो हायो मायो बिदि बाथ्रा बुंदों बेयो थारैनो जों माबा मोनसे मावनोबा मोजां खामानि मावनोबा जों सिगांग्रो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ। जेरैहाय जोङो माबा मोनसे आबाद खौनो मावा मानो जों बे आबादनि सोमोन्दैबो जों मिथिनांगोन जे हमना‌ ला नों आबाद मोनसे मावबाय जिखुनु आबाद मोन मावबाय त बे आबादाव हमनानै ला फर एक्जामपोल पोल ओ एम्फौ जाबाय नोंनि आबादखौ थ बे एम्फौखौ सोखानो थाखाय नोङो बे बेहाय मा मेडिसिन होनाया मोजां जागोन मा खालामनाया मोजां जागोन। बिनि बागैबो नोङो मोजां माने बिनि थाखायबो नोंनो सोलोंथाइखौ जोंनो गोनांथि जायो नंगौना नङा? नोंगौ ओ औ आरो नोङो हमनालाया नोङो सासे डक्टर जानो सानदों थ' डक्टर जानोबाबो नों गिबियाव नोंनो सोलोंथाइ मोजाङै नांग्रोगोन। जुदि नोङो ओ हाजोब ओ डक्टरनि बागै जेबो सोलोंथाइयानो गैया बा सोलोंनायानो गैया थ' नोङो माब्लाबाबो नोङो सासे डक्टर जानो हानाय नङा थ बेफोरबायदिनो आरो नों गारि दरनदों थ' गारि दरनायावबो नोंहा माबा मोनसे सिगांग्रो नोंहा बिनि बागै सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन अब्लासो नोङो बेफोरखौबो माने दिहुननो हागोन गारि मथर फोरखौबो थ' बेफोरबायदि आरो बिनिखायनो जिखि जाया खामानिखौनो मावा मानो सिगांग्रो सोलोंथाइया माने जोंनि थाखाय गोनांथि आरो
औ आंबो बेखौनो बुंनो सानो मानोना जायहा सोलोंथाइखौ इम्परटेन्स सानना लागोन बेहा बेना माने लामाया ओं खारगोन नङा होनबा औ आरो जायहा सोलोंथाइखौ ओंथि होला जेबो इम्परटेन्ट होला बेहाथ जेबो जाहानाय नंखाया। नङा होमबा मानोना जों खस्थ औ खस्थ खालामनानैसो बे जों जाहैगोन नालाय। थ जोङो सोलोंथायाव सम होनांसिगोन आरो ना।
उम उम
अ
दा जिखुनु नों नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय थ माखासे सोलोंथाइनि बागैबो मानि थाखाय गोनांथि बेखौबो आङो मोजाङै नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय। ज जानो हागौ नोंथाङाबो ओ नोंथाङाबो जानो हागौ मि दों माने बांद्रायखौ आंनिफ्रायबो सोलोंना लानो हायाखैबाबो एसेबाबो आं बयबो दाननो हागौमोन।
औ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय नोंजों रायज्लायनानै आं मिन मिथियैखौ नोंबो जोबोद बुंलांबाय ना थ आं नोंनिफ्रायबो एसे एसे मिथिनो नालाय नलेज मोनलायबाय नङा होमबा।
ओं दे ना बिदिब्ला औ।
जाथबाय दे
ओ
ओ दे गोजोन
गोजोनथों